हेल'!
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा ओरैनो दङना दायो
हेलौ नोंथां ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जेरना दं आं बोथोराबो दिनैनि सानदुं दुंदों नालाय ओरैनो सायायाव जेराना दं आरो
आतसा ओ- नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनो दंबा जों दसे सम मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन नामा नोंथां औ- सावरायजागोन ना बिदिब्ला
औ।
औ- ओ जोंङो आयदा महरै ओ मिथिंगा एबा आबहावा नि सायावनो सावरायनोसै नामा दिनै?
औ- जागोन नोंथां जागोन
ओं जोंहाथ' मिथिंगा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगायारि बेसाद जिब जुनार बिफां लाइफां गासैखौबो लानानैासो जायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ औ औ।
औ आरो लोगोसे जोंना आबहावाया सिगांनि आरो सिगां समनि आरो दानि आबहावानि गेजेराव थानाय एसे फारागथिफोरखौ लानानै नोंथाङा एसे बुंफोररनो हागोन नामा नोंथां
ओं बे
जोंना मेथिं औ- मिथिंगा होननानै बुङोब्ला मिथियो गासिबो जोंनि साखाथि सोरगिदिं जिथुनाखि थानाय बेफोरखौनो लानानै जोंहा मिथिंगाया जायो सोरजि जायो।
औ औ।
बिफां लाइफां मानसि दोमसि जिब जुनार नङा होनब्ला
ओं
बेब जोंासोमबद दंलाय ज आरो
औ
दा मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनि आरो दानि एसे सोलायनायाथ' फैखाबाय मानो होनब्ला जोंहा गोदोनि सुबुं आरो दानि सुबुं
औ-
नोंथां गोदो सुबुं गोदो जा सुबुं दंमोन औ गोदो जा जेसेबां सुबुं दंमोन बेनिफ्रायथ' एसेब बारा सुबुं अनजिमा सुबुं अजिमा बारायनायलाय जोङो थाग्रा जायगाखौबो बांसिन नांसिन नांगौ जाबाय नङा होनबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंहा ओ थाग्रा जायगाबो गोनांसिगौलाय जोंहा माखासे हादानफोर सिफायनायफोर जाबाय आरो लोगोसे बारि-बालाफोर दंङ साखाथियावनो गुबुन हा दाबसे दाबनै दंबावोब्ला जोंहा बे फोरावनो ओ- न'फोर लुबाय बेफोर न'फोर लुनायाव जोंहा माखासे बिफां लाइफां बिफांफ्रा दानस्रांजाबाय बा फोजोबस्रांजाबाय बेफोराव माने जोंना माखासे मिथिंगायारिनि जि सोमखोर लाइफांफोर बेफोर माने एसे खमायबाय आरो सिगांनिफ्राय
ओं-
जायनि जाहोनाव जोंहा आबहावाफोरा माने सम सम माने गोरोबा-गोरोबा जानो नागिरो आरो माने जे जि बायदि अखा हानांगौ सममोन बेफोरबायदि समाव अखा हाला। जिबायदि समाव सान्दुं दुंनांगौमोन बैबायदि समाव सानदुं दुंला बैफोरबायदि बोथोरा माने सोलाय-सोल' जानाया जोंना बेफोर आबहावा माखासे जोबस्रांनायनि जाहोनाव जाबाय आरो नोंथां।
औ- नंगौ
औ नोंथांमोनथिं बोरै दायो मिथिंगानि जेनेबा अबस्थाफ ना लोगोसे ओ नोंथांमोनथिं आरो ओ माखासे गा- मिथिंगा गुबुं होग्रा जेरै कलकारखाना बेफोरबायदिबो ओ- बाहायनाय बेफोरो दंङ नामा नोंथांमोनथिं दे बुंफोरदो एसे
औ- जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो ओ दङ नोंथां ओ। जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जि बाथ्रा सोंदोंना कलकारना ना बेबायदि आबहावा गुबुंनाय कलकारखानाफोर गैया आरो नोंथां
औ नोंथाङा जोबोद मोजां नथां
थारैनो गोदोनिफ्राय दानि दानि समाव गोबां मिथिंगायारि सोलायनाय या जाबोगासिनोल' नंङा होमबा नोंथां
औ- औ
औ- माने गोदोनि समावथ' आरो बिफां आं जिब जुनार ग्रोम-ग्रोममोन माने
हाग्रा गुदु ओनसोलमोन नालाय अखा बो अखाफ्राबो सम मोथै हायोमोन सान्दुंफ्राबो नांगौ बायदिनो दङमोन दानि समाव माने आ बिदुंङा गोबांनिफ्राय-गोबां जालांबाय नंङा होमबा बिफां-लाइफां बेफोर बेफोर गासैबो जाहोनानो जादों जोंनि ओ सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बिब फां बिफां लाइफांखौ गोबां दानस्रांबोनायनि थाखायनो जों ओ बिदुं बांनाया जाबोगासिनो दं आरो
औ- औ
औ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावथ' आरो बिफां लाइफाङा खमायबोबाय ओ- जोंनि साखाथि ओनसोलाव जेनेबा हाजो ओनसोल दंमोन बै हाजो ओनसोलखौबो दायो जावख्लाय जावख्लाय न' बां लुनो हमदोंसै आरो सुबुंफोरा।
औ- औ
ओ बेफोरनो जोंनि ओ मिथिंगायारि बिदुं दुंनायफोरा जोंनि गुबै बिदुं दुंनायफोरा बे- फोरनो होननानै जों बुंनो नांगोन मानो होनबा गुबै दायनि गिरिया जों सुबुङानो होननानै बुंनो नांगोन आरो मिथिंगानि बिदुं दुंनायाव।
औ- औ-
औ लोगोसेनो जिब-जुनारफोराबो गोदोनि बायदि गैलिया जेराव ओ जाग्रा जाजाग्रा जिब जुनारफोर खौ जेरै सुंबुं माहारिजों जाजाग्रा जिब-जुनारफोरखौ सुबुं माहारिया धार बायदिसिना खालाम खालाम जाबोगासिनो दं नङा होमबा औ बिनि थाखाय माने मिथिंगाखौ आ मोनसे ओ समानथाइजों लाखिनो थाखाय दिनैनि समाव जिब जुनारफोरखौबो रैखाथि होनाय खौ जों नुबोसै आरो जायनि थाखाय जिब-जुनारखौ जोंनि सुबुं फुर रैखाथि होनांगौ जाबाय माने माखासे जिब-जुमार जुनारफ्रा गोमालांनो हमनायनि थाखायनो जोंनि सुबुंफ्रा बेखौ रैखाथि होनो गोनां जादों आरो नङा ओमबा
औ
औ औ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि बिफां लाइफां ओ बिदुं दुंनायनि गुबै जाहोन बेफोर गासैबो जों सुबुं माहारि लोगोसे जोंनि आबहावाया दिनैनि समाव बायदिसिना आं गारि गारि लोगोसे बायदिसिना दिहुनथाइ दिहुननो दिहुननायनि जाउनाव जोंनि आबहावाखौ गुबुंले जा जाबोनायखौ हम जाबोनो हमदों आरो।
उम
औ सिगांनि बायदि नंलिया माने दानि ओ दानि दिनाव माने ओ दाखोर दाला बायदिसिना गारनायनि थाखाय जोंनिया माखासे दैमा दैसानि दैफोराबो लो गुबुंले जाबोदों जेरै ओ फोराव थानाय ना खासेव बायदिफोराबो माखासे जायगायाव थैनो हमनायखौ ओरैनो हारसिङै थैनो हमनायखौ जों नुबोदों आरो। लोगोसेनो अबेबा अबेबा जायगायावथ' ना बायदिसिनाफ्रा थालियानो नङा होमबा? औ। बेफोरनो माने सुबुं माहारि बांनायनि थाखायबो लोगोसे बायदिसिना जिब जुनारखौ सुबुं माहारिया सि खार खालामना जानायनि जाहोनावबो माने बेफोर ओ खमायबोनायजों लोगोसे जोंनि मि थिंगायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों होननानै जों बुंनो नांगोन। ओ बिनिखायनो दानि दिनाव मा खालामो ओ बिफां लाइफां गायनाय लोगोसेनो जोंहा मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंनि औ औ रैखाथि होनो थाखाय माने जोंनि आबहावाखौ रैखाथि होनो थाखाय ओ आबावहा सान फालिनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो बै सान खालि मानो गाय थाराबाबो बोसोराव गायथाराबाबो बै सानखालि जाय बा जुन खालि जों आबाहावा सान फालियोना? बैदिनखालि माने फरायसालिफ्रावबाबो फांसे खुरैबाबो बिफां गायनायखौ जों नुसै आरो
औ।
औ आरो बै बिफांफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय माखासे आ माखासे गिदिर गिदिर कलेज बायदिफोरावथ' माखासे आ आफादफोर दानानै बै बिफां- लाइफांफोरखौ नायनायनि थाखाय बिबान होनाय बि फोरखौबो जों नुबोदों। जेरै ओ मिथिंगा रैखाथि खामनो थाखाय आरो जायगाफोरखौ साखोन- सिखोन था खालामनो थाखाय माखासे कलेजफ्राव एन एस एस बायदि आफादफोरखौ दाना होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ औ
ओं लोगोसेनो जों आबहावा गुब्रुंनायनि गुबै जाहोनाबो जादों जों सुबुं माहारिया बानाय बाहायनाय प्लास्टिक जाय प्लास्टिकआ माने गोबां बोसो सिम हा सिङाव फबनानै थाजायोब्लाबो हा सिङाव दोनोब्लाबो सेवनानै थाङा आरो जाय बुस्थुखौ जो ओ जायखौ जों सावोब्लाबो बिनि उखुन्दैजों आबहावाया गेब्रेङो होननानै जो ओ बिगियानगिरिफ्रा बुंदों आरो नङा होमबा नोंथां।
औ -औ औ- औ।
बेबायदिनो गोबां ओ जोंनि आबहावा गेब्रेंगा मुवा बेसाद बाहायनायनि थाखाय जों आबहावाफ्रा गेब्रेंबोदों आरो।
औ नोंथां। लोगोसे जोंना सुबुं अनजिमायाबो रोजाब जाबायथ' नोंथांना
ओं ओं माने सुमुं सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने जायगानि ओ बिबाङा खम जालांदों आरो जों गोबां हाग्रा ओनसोलखौ ओं हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनानै जों बैयाव न' फसंनानै थादों जायनि थाखाय दिनैनि समाव मिथिंगायाव थानाय जिब -जुनारफोरा सुबुं माहारिनि गेजेराव उदपाद बारा खालामनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो नङा होमबा?
औ औ।
औ ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
दा बेनो मिथिंगायारि होनना मिथिंगायारि होनब्ला बेनो जोंना मेन जाहोना बेनो जि जोंना सुबुं अनजिमाया बांबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा थाग्रा जायगा गोना
थागाल थाग्रा जायगायाबो ओ बांनाय बांनायनिफ्राय बांसिनबाय माने लोगोसे बिदिनो आरोना जोंहा हाग्रा ओनसोलफोर थायो बेफोरजों ओनसोलफोरखौ जोङा ओ सुबुं माहारिया थानो थाखाय जायगा खालामोबा जायगा खालामनाय लोगो लोगोनोथ' बियोहा ओ जिथुनाखि हाग्रा ओनसोल बेथ' लांदां जाखासिगोन नङा होनबा नोंथां?
ओं नंगौ।
दा बैफोरबायदियाव माने बिफां- लाइफां खम जालांबाय नालाय बेफोरबायदिया माने थाजिम माने बारहावाफ्रा गैया जालांबाय जिहेथु जोङो ओ बिफां -लाइफांजों जोंहा मा सुबुं माहारिया जोबोद खाथि सोमोन्दो दंलायो।
औ ओं नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन ने।
औ नोंथांनाव बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां। औ दे बिदिब्ला।